द
औ नोंथां
औ खोनादों
औ खोनादों
औ औ दा नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ नोंथां समाथ' आंहा दङ
नंगौ नंगौथ' बिदिबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ
दा जोंनि आयदायानो जाहैबाय जोंनि देहा आरो सावस्रि आरोना जों देहाखौ माबोरैहाय जों गोग्गो लासि खिनानै जों गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो बा जों जोंनि अ देहाखौ गोग्गो लाखिनायजों लोगोसे जोंनि जाय जों जोंनि मेलेम फोर बा जों जायखौ जों मेन्टेल बेफोरबायदि हेल्थनि खोथा बुंनाय जायो आरोोना
औ
र' बेफोरनि थाखाय मा मा जोंहा बियामफोर खामबा मा माबायदि जोङो जोंनि देहाखौ खौ मोजां लाखिनो हायो आरो जों जानाय आदारखौ माब्रैहै जाब्ला बा सम बायदि जाबा जाब्ला बा। जोङो मा-मा ओ मैगं-थाइगं बा। ओ फिथाइ-सामथाइफोर जानायजों जोंहा माबादि देहा गोग्गो लाखिनायाव जोंखौ। हेफाजाब खालामो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायलायनोसै आरोना। ए औ बिदिबा नोंथाङा फोरमायग्रोदो आरो।
औ नंगौ दा नंगौ बेथ' जोबोद मोजां आयदा होननानै जों सायख'नानै लानायखौ मोननो हायो मानो होनोबा दा जों साफ्रोम सुबुङानो हेल्दिि जानायनि गोनांथि दं मानो होनबा गाहाम देहानि गोनांथि दं ओ जों बुंनो हायो जाय सुबुङा गाहाम देहा नङा। बे सुबुङा जिउआव माने जाबायदि ओ खामानि मावनो सिमां सु। सुजुदों बेयो जिउआव माब्लाबाबो जाफुंनो हानाय नङा आरो। बेनिखायनो आं सानो जों नोंथां जाबायदि सोंथि। खालामदों गाहाम देहानि थाखाय जों मा खालामोबा। बेनि ओ जों गाहाम देहाखौ मोननो हायो। नंगौ गाहायै जोङो बुङो ओ। फुङाव ओ सिगाङावनो जानायखौ जों मोजां जाग्रो। नांगोन बेनिफ्राय जोंहा उन्दुनाय आरो सिखारनायनि मोनसे। फिक्स रुटिन खालामनानै लानो गोनां जायो जुदि सासे हमनानै ला। सासे मानसिया मोनाबिलिनि। ओ दाइन बाजि बा गु बाजिनि बिनि सिगां ओंखाम जानाया गोनांथि। दा बा रुथि जानाया गोनांथार। दा बेयो बेखौ जाथारनांगोन आरो अब्ला बेयो जोङो। हमनो हाबाय जि बा जि। बाजि, थामजि मिनिटनि उन-उन बेयो उन्दुनो हागोन आरो। बेनि उनाव जों फुङाव थाबैनो ब्रै बाजि बा-बा बाजि। फुंनि समाव जोङो सिखारनो। हानांगोन आरो अब्ला बे बिथाङा मा खालामनो हागोन। फुङाव सिखारनानै बेरायनो हागोन आरो माखासे मिथिंगानि मोजां। बारफोरखौ बियो बेरायनायनि गेजेरजों मोननानै जों देहाखौ। मोजां मोनगोन आरो साननायफ्रा मोजां जागोन बेजों लोगोसे थाबायखांनायनि उनाव जों माखासे। ब्याम खालामनांगौ जायो नोंथां दा ब्यामफोरा जोंहा। जेरै ओ। मोनसे निजोम जायगायाव थांनानै दैमा गाथोन सेरफ्राव, बिफां सिंफ्राव थानानै। आलम-बिलम खालामनाय यगानि। गन्थंजों गोलाव हां लानाय आरो हगारनाय। बेनिफ्राय जों माखासे ओ। मा खालामबावनो हायो ओ सुरिया नमस्कार। बेफोर सुरिया नमस्काराथ' मोनसे जोबोद मोजां ब्याम होननानै। बुंनो हायो जेराव बेहाय जिनैथा ओ पार्ट-पार्ट। आलदा-आलदा माने ब्यामफोर जायो आरो नोंथां। दा बे सुरिया नमस्कारखौ जों खालामनो हायोब्ला साफ्रोम सुबुङानो। फारफ्रोम बिथिङावनो देहानि। फारफ्रोम बिथिङावनो ब्लाड सारकुलेसन खालामनो हायो आरो। मोजां हां लानानै बेहाय ओ देहानि अंगफोरा। एक्टिभ खामानि मावनो हानायनि। जों मोननो हायो आरो नोंथां बेल' नङा जोंहा माखासे। फुङाव खारनांगौ। खारनानै माखासे स्ट्रेसिं होनो इंराजियाव स्ट्रेस खालामनांगौ देहाखौ। दा बेहाय जोङो आथिंबो नांगौ आखाइबो नांगौ। गोदोना जानजि सिनस्रि बेफोरखौ जोङो सोमावनांगौ। बिदि खालामोब्लाबो जोंनि देहाया माने उन्दुनानै माखासे रिलेक्स जानानै थानाय बडिफोरा एक्टिभ जाफिनो आरो नोंथां दा स्ट्रेसिं खालामोबा खारोबा। दा बेनिफ्राय जोंहा मोननो हाबावो माखासे ट्रेडिसनेल जेरै- आयुरबेदिक दा पटनजलिनिफ्राय। होनाय जेरै मा होनो यगा नङा होमबा? यगायावबो गोबां। जाहा गोबां गुबुन-गुबुन माने खालामनाय दं जेरै उदैनि। हजम खालामनो थाखाय जेरै लेक आथिंखौ मा खालामो? मानसिया उन्दुनानै आथिंखौ बोख्रबबो आर ना उदैजों। बिदि खालामोबा जोंहा मा जाहैनो नोंथां उदैया थाबैनो दडाइजेस्ट जायो आरोना औ हजम सक्तिया बारायो आरो नोंङ औ दा बेखौबो जोङो दा बेखौबो जोङो खालामनांगौ। बेनिफ्राय आरो जों खालामनो हाबावो। माखासे जेरै जोङो मेगननि एक्सारसाइस ना होमबानो दा जोंहाथ' मेगना बिराद दरखार। आथिखालाव जों नुनो मोनो। मेगन मेगननि थाखाय गोबां सुबुंफोरानो जेरै समाज सरि ससमा ससा लानो गोनां जायो नाथाय खायफा एक्सारसाइस खालामोब्ला जोङो बेनिखुइ ससमाखौ हमना लासेैबो जों थांनानै थानो हायो आं खोनानो मोनबाय थादों जेरै फुङाव मोखां सुवाल'सिनो बे खुदै बासिखौ नोंथां मेगननि बै फिथाइ रुगुआव जुदि फुफ्लेनानै लायोबा माने बे गोजाम खान्थि आरोना नोंथां गोदो गोा गोदोहाय बाहायोमोन। बेखौ फुफ्लेयोब्लालाय ने माने बे मेगन गाज्रि जानायफ्रा थाब हामनायनि सुबिदा बा मोजां नुफिननायनि सुबिदाखौ मोननो हायै जादों। दा दं गोबांनो बेबायदि बिदिनो बेबायदिनो नोंथाङाबो जोंनि देहाखौ गोग्गो आरो गाहामो सावस्रि खालामनो थाखाय मा मा राहायै आथिखालाव जों खालामनो हायो जेरै जिमफोर नङा होमबा नोंथाङा फोरमायनो हासिगोन।
आं बिदिबा नोंथां आं नोंथाङाथ' मख'बायानो य'गानि बागै बा जों माब्रैहाय जोङो जोंनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे जों माबोरैहाय जोंनि हां लानाय खान्थिफोर जों माने बेफोर मोजां जायो आरो जों हां लानाय माने जोंहा जिथुबा जोंनि संफ्ल'फोर बा जोंनि बिखा बा जोंनि बे मैखुनफोरखौ जों माबोरैहाय मोजां लाखिनो हायो। बेबायदि खुथा मख'खाबाय औ आं दायो माने जों मा गेलेनानै जों मा मोनो हबा जों मा मा जानानै जोङो ओ जोंनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आं बेनि बागै नोंथांनियाव एसे फोरमायनो सानदों दा नोंथां जों जेरै आथिखालावथ' जों नुनो मोनदों आरोना गोबां जोंनि बे सेंग्रा बैसोफ्रावनो बा सिख्ला बैसोफ्रावनो बे जोंनि बे मा होनो बेखौ हार्ट एटेक होनना बुङोना? माबायावहाय इंराजियाव माने म मै खुनखौ माने थाबथा होनाय मैखुननि बे जोंनि जोंनि मैखुन मावनाय सोमावनायखौ थाबथा होनाय बेफोरबायदिखौ जों जा गोबां जानायखौ फोराननो मोन्दों आरो ना थ' बेनि थाखाय जोंहा देहा फाहामगिरि बा जायफोरा जोंनि गोगो देहा ला खिनायावहा गोबां बिथांमोनहा गियान दं बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला जोङो माने जोंनि बे मैखुननि जिथ बा बियाम गजुन खालामनांगोन आरो बे मैखुननि बियामनि थाखाय जोंहा खारनाय आरो थाबायनाया जोबोद मोजां आरो नोंथाङा जेसेबां बांनो खारनायनि बियाम खालामगोन बा प्रेक्टिस खालामगोन बेव आरो थाबायनायनि बेफोरबादिबा जोंहा बे मैखुना मोजाङै थायो होनना बुङो आरोना ने हार्ट एटेक जानायनि सान्सआ गोबां खमथार आरो बिदियावहाय थ' बेनो जों माने बे बेबायदिनो जों जेसेबां हायो जोङो गिलितथिखांनांगौ आरो माने मोजाङै आरो ना ट्रेनारफोर थानायजों बेजों लोगोसे माने जानला मानला बिदि थिखांलाबायबाबो जोंहा सिनस्रि सानाय माबा माबि जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो थ' बेखायनो जोङो मा खालामनांगौ खि जोंहा फोरोंगिरि बिथांमोननि हेफाजाबाव जोङो बिथांमोननि बिथोन बायदिहै जों मोजाङै बे गिलिर थिखांनाय बेफोरबायदिखौ खौ खालामनानै जोंहा बेबायदि ब्याम खालामनो हायो जों बेफोरखौ बांसिनानो जों जिमाव खामनायखौ नुनो मोनो जिमाव थांनानै थ' बेबादि खालामबा मा जायो जोंहा जोंनि देहायाव थानाय जोंनि बे मोदोमा बे मोदोमा थाबै रानलाङा आरोना मोदोमा मोजां जायो आरो मो मोदोमा माने बारियोसो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो वेट लिफटिं खालामनायजों लोगोसे जोङो जों मोजां प्रट प्रटिन थानाय आदारफोरखौ जानांगौ आरोना अब्लानो जोंनिया बे मोदोमफ्रा थालांगोन नङाबा मा जायो नोंथाङा नुदों खोमा एसे जुदि बैसो जालांबा जोंनि सुबुंफोरा बे मोदोमा रानलांनो हमो आरो ना बिगुर आरो मेजेमाल थालाङो आरोना नोंथां थ' बेबायदिखौ गुदुं नुनो मोनदों आरो नोंथां थ' बेखायनो जों माने बेबायदि आरो नोंथां जोङो जों बे मासोल गेइन खालामनो नांगोन आरो ना मोदोमखौ बेखायनो जों वेट लिफटिं खालामनाया जोबोद जोबोद गोनांथार आरो थ' बेबायदि आं सानो आरो बेबाय बिदिनो जानाय आदार जेरै टिन थानाय आदारखौ जों बांसिन जानांगौ जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार प्रटिना औ जों प्रटिन थानाय आदार होनोबा जों दाउदै दाउनि बिदैखौ जाबा मानेया बा दाउदैखौ जाबा जिखुनु दाउदै आरो नोंथां बाय हांसोनियाटनो जा दावनियानो जा बेहाय माने गासैबो थाजोबो आरो ना बेहाय प्रटिनबो थायो। फाइबारबो थायो बे बायदि माने भिटामिन बा नोंथां मेजेम जाथियावबो थायो बे मोजां होनना बुङो आरोना दावदैखौ बांसिन जानायखौ जोङो खालामनांगौ आरो आरो बे बायदिनो बेदरफोर बा गाइखेर, बेदर, ओ बेफोरबायदियाव घिफोरावबो जोङो प्रटिन मोननो हायो आरोना आरो ओरैनो दालियावबो मोनो प्रटिन। जोंनि बे जों जाबाय थानाय दालिफ्रा बेफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे जों फाइबार बा जोङो भिटामिनफोर मोननो थाखाय जों जों बायदिसिना फिथाइ सामथाइजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंफोर गोथां मैगं थाइगंफोरखौ जानायाव जोबोद मोजां जेरै नोंथां औ जोंनो मोदोमनि थाखाय जोंनि मोदोम बिगुरनि थाखाय फायो जोंहा भिटामिन सि होनना बुङो बे भिटामिन सिखौ नांथारगौ जोंनो थ' बेफोर मोजां आरो बेबायदिनो आरो जोंहा बेफोर जानायजों लोगोसे जों जुदि जोंनि साननिफ्राय ओंखारनाय बे साननि रोदा बा साननि बिदुं सान्दुं बे सान्दुंखौ सायनांगौ आरो ना जों जों फुंनि सान्दुंखौ लानांगौ। माने हमना ला बा दाथ' सानाथ' थाबनो ओंखारो नङा होमबा दा बे गोलोम बोथोराव। औ बे बायदिनो जुदि नोंथाङा बा बाजिनिफ्राय बा बाजि थामजिब्रैनिफ्राय लानानै नोंथाङा स्नि बाजिसिम बे फुंनि सान्दुंखौ लायोबा जोंहा बिगुरा मोजां जायो आरोना बे। मानोना बे साननि सोरांनिफ्रायनो जोंहा बे भिटामिन डि‌ फैयो आरोना नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंहा बे समाव समाबो जाबायमोन।
औ औ नंगौ नोंथां दे।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। बे मोजां आयदानि सायाव फोरमायनानै होनायनि थाखाय। औ दे गोजोन्थों।
गोजोन्थों।